खोनादोंना?
खोनादों?
ओ- ओ नोंथाङा बे समाव फ्रियाव दंथ'यो नामा नोंथां?
औ दङ।
औ ओ-नोंथाङा बेलासिनि, जामुंखौ जाबाय नामा नोंथां
औ जाखांबायमोन-
औ- ओ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि ओ जिउनि थांखिनि सायाव रायलायगोन नोंथां
औ रायलायज्ला रायलायजागोन
औ नोंथांङा ओ ओ आंखौ सोंथि सोंगोन नामा नोंथां?
औ नोंथांङानो फोरमायग्रोबा मोजांसिन जागोन नामा माने जों जिउनि थांखिखौ माबोरै लायो बा माबोरै लानांगौ औ बेफोरनि बागै
औ -औ -औ बा जोंनि जिउनि थांखि आ नंगौना नोंथां ओ
औ
ओ साफ्रोमबो ओ मानसिया गावबा - गाव ओ जिउनि थांखि थायो। ओ बे थांखिफोरा सोरनियाबा जाफुंङो आरो सोरनियाबा जाफुंङा ओ बेबायदिनो उन्दै समाव ओ थांखि लानानै बेखौ जाफुंहोनायानो ओ जोंनि थांखि जानांगौ
औ
बिदिनो गावबा- गाव ओ जिउआव हास्थायनाय थांखि गैयाब बला ओ संसाराव लोरगि गैयि दिंङा बादि हालाय -हाफाय जानांङो होन्ना जों मिथियो
औ
ओ जिउनि देरहासारखौ ओ मोननोब्ला ओ मोनसे थि थांखि थानांगौ ओ ओ जेरैहाय नै आंनि जिउनि थांखिया जादों सासे आबाद मावग्रा ओ मिथ्रिग आनजाद उत्रिग्रा उथ्रिखांनायनि उनाव आं ओ मोजां मोनसे मुलुगसोलोंसालियाव कलेजाव फरायगोन बेखौ उत्रि थांनायनि उनाव आं मोननाय गियान आरो रोंनाय गियानखौ लानानै बयखौबो फोरोंनो नाजागोन ओ गोबांङानो आंनि बे थांखिखौ नेैयाद होनना साननो हागौ ओ जाम्बा - जामथा आरो गोरों गोराफ्रा आंनि थांखिखौ अन्नानै मिनिनो हागौ नाथाय आंनि बे थांखिखौ जाफुंनानै बिसोरनो मोनसे दिन्थि होलांगोन
औ
गेजेराव जोंङा ओ जोंनि आबाद मावनाय आदब खायदाया आबै - आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय।
औ
आथिखालनि ओ सुबुंफोरा ओ थांखिखौ ओ साख्रि मावनायखौ बांसिन मानसियानो ओ जिउनि थांखि होननानै सानना लायो आरो
औ
ओ जोंनि भारतआव ओ साख्रिखौ मोजां मोननाय मोननाया ओरैबायदि बांनो हमबाय ओ आबाद मावनाय मावनायखौ बयबो लुबैलिया ओ जोंनि हादराव आबाद सिबिनाय गैलिया ओ बेखायनो जोंनि दिनै आबादनि आंखाल जाय आबादा जोंनो आदार होयो। ओ रांखान्थिनि ओ गाहाय फुंखायानो आबादानो ओ नोंथांङा ओ जिउनि थांखिनि ओ बागै ससेब्लाबो बुंनो हागोन नोंथां?
औ जिउनि थांखि बुंङोब्लाथ' जों साफ्रोमबो मानसियानो माने उन्दैनिफ्राय नो लानांगौ बेयो सैथो जोंङो माने गोबां उन्दै फरायनायफोरनिफ्रायनो बिमा बिफा फोराबो इसे इसे बुंना होनांगौ आरो लोगोसे जों मा मावगोन इयुन समाव बेफोरनि बागै माने जों सानखानाया मोजां जायो आरो नं गौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि थांखिया गोबांनानो जाफुंङो आरो गोबांनानो फेलें जायो जों था खौ माने जाफुंहोनो हाया गोबांङानो आरो बेजों लोगोसे जों जाफुंनो होनो हाया अब्लाबो जोंहा थांखि थानांगौ आरो जों बिदि बिदि मावगोन बेफोर बि साननाय थानांगौ मानसिनाव अब्लासो जों जिउआव थांना थांनो हायो आरो माने मोनसे गोसोआ मोजां फैयो आरो बिदिनो साननायजों लोगोसे साननायजोंल जाया जोंहा साननायजों लोगोसे मावनांगौ। आरो बिदिनो मावनानै देखायथारनांगौ। नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै- जों आबादनि थांखि लायोब्लाबो जों आबादखौ माब्रै मावो बा माब्रै खालामो बेफोरनि बागै मो जाङै सानै बिजिरै जों मावनो लानांगौ जेरै- जों आबाद होनोब्ला गोबां आबाद जायो जेरै आसामाव मिथिजानाया माइ आबाद आरो बेनि अनगायैबो जों गोरान खेथि बुङोब्ला जोंहा मटर बेसर आरो बिदिनो दालि देमसि गुजि बेफोरखौ जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो गोरान खि थियाव आरो जों बे गोरान खेथिखौ माबोरै मावो बेफोरनि बागै जों माने मोजाङै नायै बिजिरै माने खालामनो मोजां जायो आबाद बुङोब्ला आंङो आबाद आं मावनाय आबाद बुङोब्ला आंङो मटर आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नोंथांनो सिम मानोना आं बे आबाद खौ मावखांबाय औ जोंहा गोरान खेथि मावोब्ला जोंथ माइ हाखांनायनि लोगो लोगोनो जों माइखौ हाखांनानै रोगाखांनानै मारा नाखांनायनि उनावनो जोंङो माने अखानायै सोरबा सोरबा एदभान्स मावनो गोसो जानायफ्रा बिदिनो अखानायैफोरनो हालौवनानै फोनाय जायो जों बिनि सिगांनो मटर माइलिखौ बायना लाग्रोनांगौ आरो मथर माइलिखौ बायनानै जों जोंङो मथरखौ बो फोग्रोनांगौ फोखांनायनि उनावसो जोंहा हालौवो बिदि थासारिखौ आं नु नुनो मोनो आरो आं मावनाया बिदिमोन। जों मथरखौ माइलिखौ बायग्रोबाय बायनायनि उनाव माने फोबाय फोखांनायनि उनावसो जोंहा हाल खौ एवो मानोना जों हालेवनायनि उनाव म टर माइलिया हासिंङाव थांङो। औ आरो जों गोबांखौ नुयो नारासायाव फोयो औ बे नारा सायाव फोनाया माने गोबाव सम लायो आरो ओ फिथाइ थायनो थाखाय औ जोंहा। मटरखौ फोखांनानै बिदिनो मटराथ' सफ्तासे बा सफ्तानै थानैनि उनावनो जोंहा गोरलै गोरलै बिदिनो बिफां खिलिबोनायखौ खौ नुनो मोनो बिदिनो लासै लासै मथर माइलियाव जोंनि एरियायाव जेबो बिदि मेडिसिन बेफोरबायदि एम्फौनि मुलि बा माबा माबि बेफोरबायदि जेबो बाहायनाय जाया माने ओरैनो खम खरसावनो जायो। हालौवनायाबो जोंहा फिनसेल' जायो आरो माइलिखौ बायोब्ला जोंङो बिगासे हायाव फारलासेफोरानो थोयो सेरबा बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा रोजा फोनो गोसो जानाय फोरा सय केजि बेफोरबायदि बायो औ। आरो बिदिनो जोंहा बेवहाय होयोब्ला भिटामिननिल' मुलि होजायो आरो होआब्लाथ' जेबो होलायनायनि गोनांथि गैया मटराव औ आरो मटर खौ जोङो बिदिनो मास मोननै बा मोनथामनि गेजेराव जोंहा मटर फिथाइखौ मोनहैयो मटर रानायखौ। आरो जोंहा बे मटर खानाय मथरखौथ' फिथाइ सो थाइयो नालाय जों खायो।
औ खानायाव जोंहा हारसिं खास्लाबनो हाया नालाय जों हाजिराफोर खायो खानानै जोङो बाजारफोराव बिदिनो फानहैयो आरो बे बे मथरखौ जोंहा फोनायावथ' बुहुत खम खरसावनो जायो जेरै जोङो ओ सयस' ओ माइलियाव जोंहा थाङो बिदिनो पास्स' सयस' केजि एक्स' स' बेफोरबायदियाव बायनाय जायो आरो हालेवनायाथ' सासेयाल' होनांगौ नालाय थिनस' बा साराय थिनस' बिदिनो ट्रेक्टराव थाङो दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजों हालौयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ आरो बिदिनो जों मटरखौ खानानै मटरखौ जोङो मोजाङै खायोब्ला खेबथाम खाजायो। फार्स्टावनो फास बिबार बारफुबाय थानाय समावनो खायसे सिंनि फिथाइ फोरा फास बारग्रोनाय माने बियो बारग्रोनाय बिबारा फिथाइ लायो बेखौ जों फास खाग्रोयो आरो
सेकेड बा थार खनथाम खानाय जायो आरो खायसे खायसेया खनसेनो ला जोबनानै गोरा खालामनानै खानायखौबो नुनो मोनो बिदिनो जोङो म फटरखौ बाजारफोराव फानैब्लाथाय फार्स्ट दिहुनग्रोनो हाबाथाय जोङो केजियावनो साथि सुत्तुर आसि बेफोरबायदिया लागै मोनो बिदिनो जोंहा ओ मनाव दुइ हाजार तिन हाजार बेफोरबायदि मोनो आरो उन समाव दाम खमायहैब्ला जोङो आदस' बेफोरबायदिल' मोननायखौबो जों नुनो मोनो।
औ आरो जों मटरजों बिगासेयाव
आद न' हाजार बेफोरबायदि इनकाम खालामनो हायो मटर माइ मथर फोनाय खेथियाव आरो आंनि मोनदांनायाव माने आं मावनानै मोननायाव औ जोंहा बेयाव गोबां खम खरसाव थाङो हाजारसेफोरल' फैसा गारनायनि गोनांथि जायो बेनि अनगाथ' जेबो गैया आरो बेराफारसेथिं बुङोब्ला बेसर बेसर आबादखौबो जों मावो
गेरान खेथियाव बेवहाय बेसराव खिन्थु गोबां माबा दं आरो ओ खरसा दं माने बेखौ मावोब्ला जोबोर आबोर लानांगौ बिदिनो फोनायनि सिगांबो जों गोबां हासार होनांगौ आरो दैफोरबो होनां गौ बेसराव आरो बिदिनो
औ
बेसर फोनोब्ला जोङो हालखौ साथाम हाल एवनांगौ ट्रेक्टरखौ साथाम एवखांनायनि उनावसो जोंहा बेसरखौ फोनाय जायो आरो बिदिनो बेसर फोनानै इसे फोखांनानै एसे गोजौ जौनायाव जोंहा ओ भिटामिननि बा एम्फौ जानो हायैनि बिदि हासार होयो बेफोरबाय बिदिनो मथर माबा ओ बेसर फोनायाव जोंहा खरसाया खमैबो बि गायाव थिन हाजारफोर थाङो आरो बिदि मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि होनायाव ओ बिदिनो थिनि सारि पास हाजारसोआलागै खरसा खारग्रोयो जोंहा बेसरनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला औ आरो बेसरखौ फोयोब्ला माने जों मोजाङैनो जोथोन लाना फोनांगौ बिदिनो बेसराव गोबां ओ बायदिसिना एम्फौ बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोराव जोंहा मुलि बायदिसिना होनांगौ जायो औ आरो बिदिनो रानस्राव हाबाथाय जोंहा दैफोर सारना होब्ला बेसरा जोबोर मोजां जानायखौ जों नुनो मो नो औ बेसर आबाद आवबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो बेसर खेथि खालामोब्ला
औ आं आबादखौ बे मोननैखौल' मावफेरबाय नोंथाङा मायोबाफोर मावदोंब्ला खोन्थानो हागोन
अ आङो बिदिथ' मावफेराखै ओ जोङो ओ जिउनि ओ थांखि लानाय हिसाबै आं फंनैसो बुंनायनि उनाव फो जोबनोसै
औ
आ बिदिनो ओ जों थांखि मोनसे होसोनोब्ला ओ गिबियाव मोनसे नोजोरखौ एबा थांखिजों सहैनांगोन ओ गुबुननि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै ओ गोसोआव दुखु खालामनाङा जोंहा बयबो मिन्थिखागौ ओ ना नोंथां नाजायो ब्ला जाफुंसारनो हायो
औ औ
जोङो जायखिजाया बिथिङावनो जेरै साख्रि मावनाय आबाद मावनाय माइबा मोनसे मोजां फार्म गय नालेंकरनि बागान बायदिसिनाखौ जोङो नाजायोब्ला जा फुंसारनो हायो आरो नोंथां ओ बेखिनियावनो दोन थनोसै नोंथां नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां औ